ना नोंथां अ
औ खोना खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां ओ गोजोन मोना बिलिनि नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांसिम जासिहरनाय जाबाय
ओ नोंथां नोंथांनिसिमबो गो ओ गोजोन मोनाबिलिमनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय
औ औ नोंथां आं नोंथांजों नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे दावबायनायनि बागै सावरायनो हागोननाा नोंथां
हागोन नोंथाङा हागोन
औ औ नोंथां नोंथाङा दा ओरैनो मा मा जायगायाव दावबायना दावबायनो मोनसै नोंथाङा
ओ आं आसामावनो ओ सिशलंआव थांफेरबाय आङो शिलं जायगाखौ गिदिंनानै गोबां गोबां समायना समायना हाजो गोबां दैमा दैसा बिफां लाइफां ओ गोबां माने मोजां मोजां ओ
हाजो हाला औ औ औ नंगौ औ नंगौ ओ बिदिनो शिलंनि अनगायै नोंथाङा मा मा जायगायाव थांफेरनो मोनखो?
ओ थांन दारागाव थांनो मोनबाय आरो सुकि आरो मावउजि पार्क आरो ओ सरलपारा
औ औ नं
आरो रायन' इकुये र्स्पट आरो गोबां जायगायाव आं माने बेरायहै बाय आरो आं माने बेरायनानै गो गोबां मोजां मोनो
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा दा लोगोफोर जों बेरायनानै मोजां मोनो ना न'खरनि मानसिजों ना हारसिं दावबायनानै मोजां मोनो
ओ बेरायनायाथ' न'खरनि मानसिफोरजोंनो माने आंनि बायदिबा न'खरनि मानसिफोर जों लानानै ओ बेरायनानै जाहा गोजोननाय दङ। ओ बे माने लोगोफ फोरजों गैया माने
औ नंगौ औ नंगौ नोंथां ओ दा औ
नोंथाङा नोंथांनि फारसे एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ नोंथां दावबायनाय औ औ नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गोबां ओ दावबायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जों दावबायनानै जोङो गोबां ओ मा होनो बेखो गोबां दावबायनानै जों जोब औ गोजोननायबो मोनो। बिदिनो लोगोफोरजों थांनो मोनबा आं जोबोद गोजोननायखौ मोनसिनो आरो बिदिनो औ नों गौ नोंथां बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो गोबां दावबायनानै आङो मोजां मोनो। बिदिनो सुकि दारागाव जों सुकि दारागाव होनोब ब्ला जोङो हाजो हाला बिदिनो बायदि बायदिखौ नुनो मोनो आरो औ नंगौ। नोंथाङा दा सुकिफोराव मा मा नु हो
सुकियावथ' ओरो मोनसे ओ फार्स्ट पइन्टनो जाबाय बिनि गोजौनि फ्राय गुसु आराम बोहैबोनाय माने खोलो खोलो दै ओ बेयो बेबो जोंनि गोस सोखौ जोबोर बोयो आरो सोरगिदिं सारि सारि हाजो उम गो दारागावनि सुबुंफोर आरो गोबां ओ रोखोमनि बान्दोर ओ जेरै मैदेर जिब जुनार बेफोरबो माने आंनि गोसोखौ दारागावनि फारसे बोलाङो आरो ओ
ग नोंथां जोङो ओ दावबायना अ देब्र दाइल नोंथां
अ नोंथाङा ओ दारागावनि अन गायै मा मा जायगायाव बेरायफेरखो? ओ खांखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा दा जेरैबायदि ओ बुंलांदों दारागाव सुकि म'ज पार्क बिदिनो सुकलाय पार्क आरो बगामाटि आं बेफोराव दावबायनानै फैबाय आरो ओ नोंथाङा ओ बुंनो हागोन नामा जोङो दावबायनानै मा मा गियान मोननो हायो?
दावबायनायनि गेजेरजोंथ' जोङो गोबां गियानखौ मोननो हायो जेरै ओ जेरै ओ माबायाव बुहुमाव मुलुगाव मा मा सोलिदों मा मा?
औ
जागासिनो बेनि सोमोन्दै सोमोन्दैबो एसे जों मिथिनो हायो आरो ओ गोबां बाथ्रा जेरै जों मिथिनानै मोनि बेफोरखौबो मिथिनो मोनो ओ आरो माबा गोसोआबो नोंथांनिया इसे मोजां दाव लामा फारसे दावगानायनि एसे चान्स थायो माने नों ओ जेरै दावबाय बाथ थाय गोजोन बाराद आरो गोबां मोजां सुबुं फोरा नोंखौ माने एसे लामा दिन्थिनाय ओ दिन थियो आरो नों बेरायै मानसि निफ्राय बेरायनानै एसे मोजांसिन
औ औ थारैनो औ नंगौ। बिदिनो जों दावबायनानै गोबां गियानखौ मोननो हायो जेरै ओ मानसिफोर मानसि ओ गुबुन मानसिफोरनिफ्राय जोङो मोनसे जिखुनु मोनसे मोजां खामानि मावनायखौ नुबा जोंबो मजां मोजां खामानि मावनायखौ जोंबो मोजां खामानि मावनो लुगैयो बेबायदिनो जोङो गोबां गियान मोननो हायो आरो
औ नं
ओ नोंथाङा नोंथाङा आरो दा औ नोंथां। नोंथाङा आरो दा गो गुबुन जायगायाव दावबाय हैनो औ
औ औ आं दा ओ आं दा आरो नैथि खेबनि थाखाय माबायाव सखि हाजोआव माने ओ एसे बे बेराहैनो सानदों आरो दा साननैसोनि गेजेरावनो
औ औ नोंथां ओ जोङो सि होनब औ दे बुंनाय
सुकियाव सुकि‌‌ हाजो नंगौ नोंथां माने सुखिआवबो आं माने थिया एसे हाजो दैमा आरो माने नेचार दे ऐसे मोहि हाबनाय आरो माने बेनिखायनो आं हाजो जायगायाव एसे बेरायनानै बांसिन बांसिन गोसोखौ गोजोननाय आरो ओ सुखु आरो थाजिम मोनो।
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो दा औ दे बुंनो जोङो दा सुखि होनोब्ला सुखि खियाव सुकियाव जोङो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ लावखार ओंखाम जानायाबो लोगोफोरजों गोबां ओ खबामनाय जोंनि गोसो जलाबो होयो।
औ औ नंगौ बिदिनो जोङोऔ बोसोर गोदानाव जोङो लावखार ओंखाम जाहैनाय जायो आरो सुकि दारागाव बिदिनो पिकनिक स्पटफोराव हेल नोंथां औ
अ नोंगौ नोंथांनंगौ हेल
औ औ खोनादों नों
नोंथाङा ओ
औ नोंथां
हेल अ हेल नोंथांनिखौ खोनादों नोंथां खनादो हेलौ दे जागायनाय नोंथां
औ नोंथाङा दा ओ मानास बिदिनो बायदि बायदि जायगाफोराव थांफै मोनदोंना मोनाखै
थां आं ओ खेबनैल थांबाय नोंथां
औ औ नोंथाङा मानासाव मा मा नुबोनो मोनखो
ओ मानासावथां रां नायनो लागा गोबां जायगा दोङो ओ गिबियाव ओ मानासनि ओ गोबां हाग्रा
औ हाग्रा जिब जुनार बिदिनो बायदि बायदि नुबोनाय जायो
आरो गं थसे ओ गं थसेनि गान्दाया उम गान्दाफोरखौबो जों गोबां रोखोमनि मानास हाग्रामायाव नुनो मोनो।
औ औ नोंगौ
मानास हाग्रामाजों लोगोसे आं ओ काजिरङा हाग्रामा याव गोबां खेब गिदिंफेरबाय माने नोंथांनि ओ आं काजिरङा हाग्रामानि सोमोन्दै एसे उम फोरमायनो सान्दो।
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन औ औ दे
काजिम काजिरङा हाग्रामायाव माने थांनानै गोसोखो जोबोर गोजोननाय मोनो जेरै बेयाव ओ गोबां रोखोम उम बांसिनानो गान्दा नुनो मोनो गं थसेनि। जोङो जेरै मैदेर दावराय ओ गोबां नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
गोबां ओ माफाम माने मोसाबो नुनो मोनो जोङो काजिरङा हाग्रामायाव आरो काजिरङा हाग्रामाया
औ
ओस ओ बुहुमनिनो मोनसे मुंदांखा आ थु ओ व मा होनो हाग्रामा जाय गं थोसे गान्दानि थाखाय मुंदांखा
ओ दा नोंथाङा फरायसालिनिफ्राय ओ दावबायहैनो मोनदोंना मोनाखै?
थांबाय नोंथां आङो ओ खमैबो खेबबासो थांबाय जानांगौ।
औ औ
ओरैनो माने लां गोबां खेबबासो थांफेरबाय आं
औ नोंथाङा दा ओ गारि मा गारिफोरजों दावबायनानै साबसिन मोजांसिन मोनो बाइक ना स्कुटि ओ बाइक स्कुटि बिदिनो गारि गदोरफोरजों
ओ आंनि बायदिबा ओ कारावनो बयनिस्राय साबसिन जायो माने
औ नंगौ नं
आं सानो आरो काराव ओ बयनिस्राय साबसिन जायो बेरायनाया न'खरनिजों आं दानि एसे सिगाङावसो होन दोंमोनना न'खरनिजों बेरायनानै साबसिन मोनो होननानै। कारन माने इमान ह आं जेरै माबायाव ओ हाजो जायगायाव गिदिंनानै हेट मोनो नालाय मोजांसिन मोनो गोसोखौ था सिन मोनो बेनिखायनो ओ जाय जाय कारजों ओ बेरायनानै आं साब सिन मोनो बेयाव बै बाइकफोरजों आं माने बेरायनो इमान मोजां मोना आरो ओ खिरखिजों जोङो खुला खुला नुहरजोबो सौखौबोबो आरो गुसु खिरखि खुलिनानै जोङोगुसु था दा बार जानो हायो आरो जेबो मोसा मुफुर बायदि गिथावना बुस्थु जाय ओ जोंनि खैफोद बिसोरजोंबो एसे बासिनायनि चान्स थायो अखा सान्दुं बायदि बायदिफोरनिफ्राय बेनिखायनो आङो काराव बेरायनाय एसे मोजांसिन मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंथ' दावबायनायनोब्ला नोंथथ औ नोंथां
अ नोंथाङा ओ आं दासो एसे सिगाङाव खोन्थाबाय आं कारजों बेरायना मोजां मोनो होनना नोंथाङा आंनि बायदि सेमना एसे आलादा नों
औ नोंथां आंथ' बिदिनो ओ आंथ' ओरैनो कार जों बेरायफेरनो मोनफेराखै दावबायनो बिदिनो आङो हो न'खो इनो स्कुटि एबा बाइक फोरजों दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो आ रो मानो होनोब्ला जोङो गासिबो स जायगाफोरखौनो जोङो नुलां नाय जायो बि दिनो गोबां मानसिफोरखौबो नुलां नाय जायो आरो बिनि थाखायनो आङो कुटि बा बाइकफोरजोंनो दावबायनानै जोबोद गोसोखौ मोजां मोनो आरो
औ औ औ
ओ नोंथा जोंथ' दा ओ दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो गो ओ सानफ्रोमबो दावबायनायानो जायो जोङो आथेंफोरजोंबो दावबाय हैनाय जायो जेरै खाथि खालायाव थांनोबाबोथ' जों बेबो दावबायनाय बेफोरबादिनो जोङो औ सानफ्रोमबो दावबायनायानो जायो
औ औ औ हायोबाथ' नोंथां आ आंनि बायदिबा एस से खाथि खाला थानाय ओ नोंथांनि सोहोरनि खाथि खाला थानाय जायगायाव नोंथाङा हायोब्ला आथिंजोंनो दावबायहैनांगौ मानोना आथिंजों दावबायनायजों लोगोस ओ नोंथांङा एसे ओ फ्रेस माने एक्सार साइस खालामनाय बायद बि जायो आरो नोंथाङा इनिखायनो उम आथिंजों जेसे हायो एसे नोंथाङा दावबायनो नाजानांगौ आरो माने
औ औ थारैनो
गारि गुरिफोरजों दावबायनायनिस्राय आथिंजों दावबायनाया एसे साबसिन
औ- औ बिदिबा नोंथां जोंना समाबो जाबाय ओ नोंथांजों आसा खालामो उनावबो रायलायफिननो मोन गोन होननानै बिदिब्ला जोङो बेखिनि आवनो दोनथ'निसै।
अ जागोन दे नोंथां गोजोन्थों दे दे।